हेलौ
हेल' औ
औ नोंथां नोंथाङा आंनि माथोखौ ओ मोजाङै क्लियारै खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ।
नों थाङा खोनायदों ना
औ खोनादों दे नोंथाङा आंबो ओमफ्राय दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दं ओमफ्राय बोथोरफोरा बोरै नोंथांमोननिथिं
औ बोथोराथ' बिराद गरम नोंथां सानदुङा बिराद-बिराद गोसा दुंदों आरो बेनि थाखाय आङो जिरायनानै दं फेन फेन फेननि सिङाव
औ
औ नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दङ
आंबो नोंथां बदिनो माने बोथोरा जोंनिथिंबो बिराद गरम माने सान्दुा बिराद दुंदोंमोन दिनै ओमफ्राय दासो मोनानायखाय एसे इभिनिं टाइमखाय माबाबाय खमायबाय ओमफ्राय एसे थन्दा जाबोदों आरो ना बोथोरा ओमफ्राय नोंथाङा मा उख्रोय जाखो
आङो ओंखामखौनो जानाय जायासै नोंथां दा बेलासि लान्स खालामनाय जायासै माने
अ नोंथाङा ओंखामफोरखौ बिराद गोबाव गोबावजों जायो नामा
माने कलेजाव थांबाथ' लांनाय जाया नालाय बेयावहाय माबायाव केन्टिनाव ओरैनो फास्ट फुडफोर जानाय जायो आरो
औ औ
औ
ओमफ्राय आङो नोंथांखौ मोनसे आयदा लानानै फन हरनाय जादोंमोन आरोना दिनै नोंथाङा दा आंजों रायज्लायनो हागोन ना ना एसे बिजि दं नामा नोंथाङा
बिजि नङा नोंथाङा रायज्लायनो हागोन दे
अ होमबा आ आयदाखौ होनसै नोंथांनो आयदायानो जाबाय ससियेल मिेडियानि बागै एसे सावरायनाय आर ना ओमफ्राय नोंथाङ बे मिथिनो हागौ दा जोंनि लाइफआव ससियेल मिेडियाया मा माने इमपेक्ट लाखियो माने गसि खौबो बेखौ इउस खालामनाय नुनो मोनो जेनेबा जोंना आइबो आइ आफा जेरै गिदिर मानसि एलदार मानसिफोराबो इउस खालामो आरोना बेखौ लोगोसेनो जोंनाथ' माबायाथ' जेरै टिन एजार्स मानसिफोराथ' इउस खालामखायो ओमफ्राय बिदि बिदिनो गासिबो इउस खालामजोबनाय जाबाय आरो ना आजिखालि ससियेल मेडियाखौ मनो नोंथाङा बेनि बागै एसे बुंना होदो फंनैसो आंनो
औ आं बारा मोजां मोजाङै बुंनो हायाब्लाबो एसे नाजानोसै नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
जेनेबा नोंथाङानो बुंखाबाय जे ससियेल मिेडियाफ्राव दा बयबो इउस खालामो गिदिरनिफ्राय लानानै उन्दैसिम बयबो इउस खालामो आजिखालिनि मदार्न लाइफआव ससियेल मिेडियाया बिराद इम्परटेन्ट रल प्ले खालामो होननानै बुंजायो आरो
औ
सासे मानसिया गावनि दैडलि लाइफ बा गावनि सानफ्रोमबोनि जिउखौ ससियेल मिेडियानि गेजेरजों गुबुनफोरनो दिन्थिनो हायो आरो जेरै ससियेल मिडियानि गोबां प्लेटफर्मफोर जेरै- ओ इन्सटाग्राम फेसबुक टुइटार ओ आरो गोब इउटुबफोरावबो देखायो मानसिफोरा जेरै- भ्लगिं नोंथाङा नुखायो जानो हागौ।
औ नुदों औ
औ ओ स ससियेल मिडियाया सासे सुबुंनि गाज ज्रिनिबो गाज्रिबो माव खालामनो हायो मोजांबो खालामनो हायो। जेरै- मोजां होननानै बुङोब्ला सासे मानस सिया गावनि ओ सोरबा सोरबा थायोना जेरै- गावनि गावनि लाइफखौ गुबुनजों सेयार खालामनो हायोबा गोजोननाय फैयो गावनि ओ देखायनो हायोब्ला एफोरखौ। मोजांयै मोजांयै गोजोननाय फैयो सासे सुबुंनाव आरो बिनिफ्रायनो ओ बिनिफ्राय गोबां रांबो आरजिनो हायो। ओ जेरै- आजिखालिथ' ओ ससियेल मिडिया इन्सटाग्राम फोरावनो मान कलाबरेसन जेरै- स्पनसार खालामनाय जायो।
औ औ
ओ प्रम'सन ओ मालायनि जेनेबा प्रडाक्टफोरखौ ओ सोरनिबा बिजनेसखौ जेरै- हटेलफोर इफोरबायदि गावनि माबा मोनसे जेनेबा जायगा नों नोंनि हटेल इफोरखौ ओ प्रमट खालामनानै होगोन मानसिफोरनि गेजेराव जायहा फल'वार्स बुरजा दङ एफोरो ओ देखायनानै होगोन बिसोरो गुबुन गोबां सुबुंफोरा नुगोन आम फ्राय बेयाव ओ फैगोन बेफोरबायदि आरो ना ओ बिजनेस नि थाखाय ससियेल मिडियाया मोजां आरो जेनेबा ओ आरो बिजनेसाव गाज्रि होननानै बुङोब्ला जेनेबा ओ नों नोंथांना जेनेबा मोनसे हटेल होदों। बेयाव जुदि नोंथांनि जानायफोरनि बागै जुदि सोरबा गाज्रि बुङो गाज्रि बुंहरो होमब्ला सुबुंफोरा इखौ मोनथिनानै बे बे हटेलाव जानायफोरा मोज जां नङा इफोरबायदि होननानै नोंथांनियाव फैनाय नङा आरो बिदिबो बेबो मोनसे गाज्रि जाहैबाय बिनिफ्राय आरो ससियेल मिडियाया फरायनाय लिरनायाव ओ मोनसे मोजां ओ इमपेक्ट होयो आरो जेरै- नों ओ मिन्थियैफोरखौ ओम ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिनथिनानै लानो हायो। ओ
औ
जों जेनेबा माबाफोर बुजियाखैबा ओ बेफोरखौ नोङो अनलाइन सार्च खालामनो हायो बेफोर बायदि गेमनि गेजेरजों नोङो मोनथिनो हायो ओमफ्रायो बेनिफ्राय आरो ओ जेनेबा नोङो गोब ओ बबावबा अबावबा कलेजफोराव थांनोबा नोङो बे कलेजा मोजां बे कलेजआ गाज्रि बे बे फोरनि बागैबो नोङो रिभिउ मोनगोन, बेयाव नोङो गोजानाव बिदि कलेज दङ बेयाव फरायहैगोन। बेफोरबायदिबो बेफोरबायदियावबो मदद खालामो आरो। बिनिफ्राय आरो ओ सासे मानसिनि जिउ जेरै नोंनि जानाय लोंनाय बेफोरखौ बेफोरावबो ससियेल मिेडिया इनफ्लुयेन्स खालामो आरो जेरै सासे मानसिया पस्ट खालामबाय नोंनि दैडलि लाइफ खौ जानाय लोंनाय थानाय। बेफोरखौ पस्ट खालामबाय नोङो नोङो नुनानै नोंबो बिदि खालामनो गोसो जागोन। आंबो बिदि जिउ थांनानै थ गोस गोसो जागोन बिदि बायदि जानो गोसो जागोन बिदि साननाया फैगोन आरो सासे सुबनाव। बिनिफ्राय आरो ओ दिसएदभान्टेज होनोबा गथ'फोरा ओ एदि ट्रेद जानो हायो गथ'फोराल' नङा गिदिरफोराबो जायो जेनेबा। जेरै नोङो ससियेल मिडिया खौ बाराद्राय बाहायबाय थायोब्ला बियो जोंनि खहा लाबोयो जेरै ओ फेक इनफरमेसनबो होयो आरो, जेनेबा ससियेल मिडियाया ओमफ्राय जेनेबा सोरबा सोरनिबा लाइफखौ बरबादबो खालामनानै होनो हानाय जायो जेनेबा। फेक निउसफोर गाज्रि गाज्रि मिम्स बेफोरबायदिनो गाज्रि निउस नंखाय निउस खालामनानै सासे मानसिनि जिउआव खहाबो लाबोनो हायो आरो।
औ औ।
औ। ओमफ्रायो जेनेबा द्रेसिं स्टाइल फोरावबो माखासे मानसिखौ इनफ्लुयेन्स खालामनो हायो आरो नोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां बुहुमनि सुबुंफोरजोंनो कानेक्टेड जानानै थानो हायो जेरै नोङो गुबुननि गुबुन जायगानि सुबुंफोरखौ बेलेग कान्ट्रिनि सुबुंफोरखौ नुनो मोनगोन ससियेल मिडियानि ससियेल मिडियायाव। बिसोरनि लाइफ स्टाइलखौ जोङो मिथिनो मोनगोन, गुबुन जायगायाव मा जादों निउस फोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोननो हागोन। बिदिनो इनफरमेसनाव इनफरमेसनावबो हेल्प खालामो आरो ससियेल मिडियाया।
औ औ।
बिनिफ्राय आरो नोंथाङाबो एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथाङाथ' बुंजोबखाबाय माने इम्परटेन्ट माने इमपरटेन्ट इम्परटेन्ट खोथाखौनो बुंजोबबाय। ओमफ्राय आं एसे बुंनोसै आरोना माने नोंथाङा जेरै बुंदोंखि ससियेल मेडियाया जोंनि माने दैलि लाइफआव बिदिनो गिदिर इम्पेक्ट माने खालामदों आरोना। ओमफ्राय माने बिदिनो जों इडुकेसनाव ससियेल मिडियाखौ बांसिन इउस खालामनो हागोन आरोना। माने खालामनांगौ, जेरै माने बिदिनो इउटुब जों इउटुबखौ इडुकेसननि माने बागै बांसिन इउस खालामनांगौ आरोना।
औ
ओमफ्राय जेनै जोङो क्लासाव बुजि मोनाबा माने खोथाफोरखौ बुजि मोनाबा टिचार्स फोरोंनायफोरखौ बुजि मोनाबा जोङो इउटुबाव ओ बेखौ माबाफिननो हायो सोलोंफिननो हायो आरो ना जेरै जोंना दं फिजिक्स बाला होननाय मोनसे प्लेटफर्म दं आरोना जोंना
औ
ओमफ्राय नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै बेखौ औ ओमफ्राय औ बे बिराद जोंनि स्टुडेन्टसफोरखौ हेल्प खालामो आरोना इडुकेसन रिलेटेड जेनेबा जों माने लाइक क्लासावहाय मोजाङै बुजिनो हायाबा माने बे बे माबाया प्लेटफर्मा बांसिन साइन्स स्ट्रिम स्टुदेन्टसफोरनि थाखाय आरोना जाय फिजिक्स केमिस्ट्रि बाय'ल'जि ओमफ्राय मेथ्स बेफोरखौ लादो बेफोरफोरनि बेनि थाखाय आरोना बे प्लेटफर्मा ओमफ्राय बे प्लेटफर्मा जोंनो फ्रि इडुकेसन होयो माने जों फैसा होआलासिनो इडुकेसन मोननो हायो आरोना
औ
बे बिराद मोजां खामानि मावदों बिसोरो बेदिथ' ओम ओम बेनि थाखायनोथ' माने बे थ' मोनसे एडभान्टेज जाबाय जोंनि ससियेल मिडियानि जेनेबा
औ
ओमफ्राय जों जेनेबा निउसफोरखौ गासै निउसफोरखौथ' जोंना सयस माने ओ मा होनो निउस चेनेल्सफोराथ' खोन्थियाना ओमफ्राय जोंना बेखौ ससियेल मिडियानि थ्रु जों मिथिनो हायो माने गासैनिखौबो जोंना निउस चेनेल्स मिडियाफोरा कभार आप खालामजोबा
औ
आं बेखौ मिथिया मानो खालामा बिसोरो नाथाय जोङो ससियेल मिडिया याव गासिखौबो माने मा मा जादों जोंनि ओ मा होनो कान्ट्रियाव एबा वर्ल्डआव बेफोरखौ मिथिजोबनो हायो आरो ना ओमफ्राय बिदिनो जोंना लेक बेखौ बांद्राय इउस खालामबाबो जोंनि लाइफआव एसे हामा इमपेक्ट गोलैयो आरो ना एडिक्टेड बा नाय नोंथाङा जि बुंदोंमोन एडिक्टेड जानाय मानाय ओमफ्राय बिदिनो गोबां माने भिक्टिम्सबो नुनो मोनदों मनि जाय ससियेल मिडिया इउज खालामनानै गावनि लाइफ आ बरबाद जालांनाय बायदि माने जाय फरायनायाव एसे मोजांमोन बेबो ससियेल मिडिया बेफोरखौ इउज खालामनानै गाज्रि जालांनाय बिदि टाइप खोनानो मोन्दों आरोना दों बि नुनोबो मोनदों
औ
बेखायनोथ' बेखौबो जोङो एसे केयारफुललि इउस खालामनांगौ आरो ना बिदिनो आरो आं आंनि बुंनाया आं बेयावनो फोजोबनोसै नोंथां जोंना समाज जाबाय नालाय
औ नोंथां
दे होमबा नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय
औ गोजोन्थों नोंथां।